औ नोंथां मा खालामदों नों? आंया दा
अ दाथ आं ओरैनो दंथयो नोंथां।
औ नोंथां ओ खबरफ्रा मोजां बा नोंथां?
औ मोजाङैनो दंथयो दासान्दि।
औ नोंथांनिसिम आं फन हरनो अ नोंथां दंथ'यो दे बिदिनोसै मोजाङानो।
औ।
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनियाव मोनसे ओ सोंथि लानानैसो फैदोंमोन नोंथां।
औ
बे सोंथियानो जाबाय नोंथां नोंथांनि जे-ए खाथि खाला एबा नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायनो थाखाय नोंथांनिसिम बेखौ बे सोंथिखौ लानानै फैदोंमोन नोंथां।
औ औ आसा जोंथ गासैबो दावबायनानै मोजां मोनो ओ दावबायनायाथ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार होननानै बुंजायो। खोनादोंना नोंथा? खोनादोंना नोंथां? हेल। खोनां नोंथां। हेलौ